हेलौ औ हेलौ ओ खोनादों?
फ्रि दङ' ना?
ओ फ्रि दङ' ओं फ्रियानो।
अ।
खोदोंना?
औ खोनादों।
ओरैनो थ'बिखआथ' जेनेबा आबाद मावनाय नङा होमबा?
औ आबाद मावनायनि सायावनो रायलायनोसै नामा?
जायो रायलायजायो।
औ।
सिनायथिफोर होग्रोलायबा साबसिन जागोन जेन'बा ओनसोलखौ लानानै रायलायनो नङा होमबा? ओ। जायगाया जेन'बा नोंथांना बबेयावमोन जेन'बा जायगा ओं?
ओरैनोथ' बेफोरबायदि माने माने जायगानि मुंफोरखौ माथो मुंखौनो होआ
खायनो
ओहो ओरैनो मानसिनि मुं बा जायगानि मुं बेफोरबायदि मुंखौ लानो होआखै माने बेयाव।
हो हो दे दे।
ओरैनो गोदान नामा?
गोदानानो औ। एसे रायलायफेरनाय जायाखैमोन आरो ना।
औ जेनेबा बे जों दा मावबाय थानाय खामानिनि बागैबो माने बिनि मुं खौ बे रायलायनाय समाव लानाङा होननानै बुंदों आरो।
हो हो हो औ।
जों बेलेग बेलेक टपिकनि बागै रायलायनो हागोन। जेनेबा आबाद मावनायनि ओरैनो जानाय लोंनाय। बेरायनायनि बेफोरबाय रायलायनो हागोन आरो। ओंख्रि संनायफोरनि औ।
जायखिजाया मोनसे टपिकनि सायाव आरोना।
औ जायखिजाया मोनसे टपिकनि सायाव औ।
होनबाथ आबादनि सायावनो रायलायनांसिगोन होनबा। नङा होनबा। आबादनि सायाव रायलायजाबाय ओम दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोर। सोलिबायना माइ माबानाया मावनाय दांनायफोरा एसे हाल एवनायफोरा
मावनाय दांनायफ्राथ जोंनियाव सोलिबायानो दायो। जोंहाबो नआव ओरैनो खोथिया फोनायफोरा जाजोब्बाय खावसे फोबायानो ओमफ्राय। जोंना माइब्रा जोसा। फोर गायो नालाय एसे गदायाव फोगोन आरो बेखौ
ओम ओम ओम थिगैनो दङ दे
ओरैनो नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बरतमानथ सोलिफुबाय थादों माने माव हालेवनायफ्रा ओमफ्राय खोथिया फोनायफ्राथ जाबाय सोरनाबा एसे देरबायानो जायफ्रा गिबि माने ओ आबाद मावनो नागिरदों माइ गायनो नागिरदों दा बिस ओ एसे खासिया बो जावै नालाय जोंनिथिं खासिया जावैनायनि महर लाबो जावाइदों आरो
औ ओरैनोथ' होनबा नोंसिनिथिं खासिया जावैनानै सो गायनाय जायोना?
औ खानबाय बे दलहा हाफोरखौ ओ खासिया जावैनानैनो माने गायनाय जायो आरो बिदि
माने खासिया जावैनाया ओरैनो फिथाइ बिदांफोरा माबायदि जायो मोजां जायोना
ओ एसे मोजां जायो मानि बे खोथिया थारनिफ्राय मानि बे खासिया जावैनाय बा माने एसे राफोद जायो नालाय जेन'बा माबा फ्राबो गायनाय समफ्राव गोजौ जायो ओमफ्राय बेद दैब' जायगाफ्राव माने हाखर जायगाफ्राव बांसिन मानि बिदिखौ गायनाय जायो आरोना माने एसे आरो गदाय गायजानाय अबा दैफ्रा माने दैज्लां बोथोर थारफ्राव ओ जुदि गोथौ जानानै थायो बा एसे रानहैनाय समफ्राव गायजानाय इदि थारगेटजों माने खालामनाय जायो आरो नाय जायो बिदिजों ओमफ्राय औ
औ दे बुंलाय मायोबा बुंदोंमोन?
औ मानि ओरैनोथ' बांसिनै आथिखालावथ' जेन'बा जों हालेवनायफोरखौ मा रोखोमै हालेवनाय जेन'बा नोंसिनिथिं माबायदि सोलियो दा बरथमान
जोंनिथिंथ' दा ओ गोदोनि मुगानि खौ माने गारनो हमबाय आर नो माने जोंनिथिं आरो बांद्राय दा जोङो गाव गावनि समखौनो बोथोरावनो थिखोनानै लानांगौ जायो नालाय माब्लाबा अखा बां खा बेफोरबायदि जायोना। माइ ओरैहाय मोननानै थिखोनाय टाइमफोराव।
उम।
खायनो हा बुरजा गायनोबाथाय जोङो गोदोनि नेमफोर खौ माने गारनांगौ जाब बाय दानि मुगानि सोलिबाय थानाय औ दायाव दा मुगायाव सोलिबाय थानाय जोङो टेक्टर बेफोर बायदिफोरजोंनो गायनाय जास
बांसिन औ।
ओं ओरै जेनबाथ' जोङो सिगाङाव गोदोनि नेमजोंनो खालामनाय जायोमोन। माने गायनाय जायोमोन आरो ओ जेरै नांगोल मोसौ बेफोरजोंनो हालौना ने गायनाय जायोमोन आर रो ओमफ्राय दाथ' गोदोनि मुगानि जों माने दानि मुगायाव हा-होसोस्लाबनो हालाना? टाइमफोरखौबो औ समफोराबो थोहैनो नागिरला बेनिखायनो जोङो दा टेक्टरफोर होनानै बेफोरजोंनो गायनाय जास सै आरो। जेनेबा दैफोरनिबो औ। दैफोरनिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय। जोंनियाव आ रो अखा हाबाल' दै थायो। जेबो दंग' जाम्फै बेफोरबायदि जावनाय, दै लामा बेफोरबायदि गैयाना। ओरैनोथ' सान्दुं दुंबाथाय दैया रानो लाङो ओरैनो बेलेग फोरनि माने नफोराव मिसिंफोर पावार टिलार माबाफोर गैया नालाय नआवबो माने न फोराव बेफोरबायदि थाखाबालाय ओरैनो जोङो दै होब्रबलाबायनानै अखा हानायफोरावबो जोङो एवब्रबनानै गायनो हायो जोङो दा नआवबो थाखानाय जाया नालाय मालायफोरनिखौ लानानैसो गायनाय जायो बिनिखायनो माने औ माने खेब खेबसे खेबसेनो मालायफोरनि लाबोनानै हालेवनानै गायनाय जायो आरो ट्रेक्टरजोंनो जेनेबा औ नोंसिनिथिंलाय बोरै बोरै जेनेबा दंग' जाम्फै बेफोरबायदि दङ नामा
दा जेन'बा जोंनिथिं थ' जायगा लायै जायगा जेन'बा बिदि जाबाय सोरनावबा जाम्फैनि फेसिलिटिबो थाबाय सुबिदाबो थाबाय ओमफ्राय सोरनाबा ओ जाम्फैबो मोना मोननायालाय जोंनियाव दाबो दं बिदिनो अखा हादैजोंनो गायो आरो जेनेबा ओमफ्राय आथिखालावथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा दा एसेबाबो सोलायबाय जुगा आबाद मावनायनि बिथिङावबो औ सोलायबाय दा नोंसोरनिथिं जेरैबायदि ओ गोदान मुगाजों खार फानो नागेरदों थिग बिदिनो माने जोंनावबो बिदिखौ जों एसे सोलायनाय नुबाय। ओ बर'फ्राथ' गोदो नांगोल जुंगाल मोसौजोंनो जिग' जिग' हालेवोमोन नङा होनबा ओ आ हालेवनानैनो जेन'बा गायोमोन ओमफ्राय दा आथिखालाव बे समजों लोगोसे खारफानायानो जाहैबाय। दा समा सोलायनायजों लोगोसे ओ जोंनिथिंबो बे टेक्टरानो बांसिन सोलिनाय जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ओ जोङो बे गायनोसै समाव बांद्राय जोंनिथिं माने टेक्टारखौ बांद्राय होबाङा मानो होनबा बै हागो हाया जेब्ला गुरै जायो अब्ला माने मोसौफोरजोंनो एसे ओ गायोबो आरो दाबो जेन'बा मोसौफोरजों लास्ट। गायनायनिखौ एवो आरो मोसौफोरजोंनो दाबो ओ बिदि। दङ आरो सोरबाया ओ बिदिनो डाइरेक टेक्टारजोंबो गायथारबाय। दा दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बांसिनै औ बांसिनै मानि दा माइ गायनाया ओ अबे माइफ्रा एसे सोलिसिनो जेन'बा नोंसिनिथिं?
जोंनियावथ' दा रन्जित ओमफ्राय ओ जोसा माइब्राफोरखौ एसे गदयावसो गायो। दा बांसिन रनजिटखौनो गाय नाय जायो
औ औ औ
औ
जोंनाबो दा बेनो ओ जेन'बा रनजितानो बर्थमानथ' सोलिफुबाय थानाय हिसाबै रनजितानो बय जेरावबो जायो। जोंनाबो रनजितखौनो गायनाय जायो। बांसिनै ओमफ्राय सोरहाबा बे जोसा मायब्रा गायबायबा एसे बोथोराव मोनजानाय बाय बिदि बांद्राय बुरजा नङाबाबो मागो दमासिफ्राव फिथा लारु जानो थाखाय गायनाय जेन'बा
औ माने जोंनो औ मागो दमासिफोराव जेनेबाथ' जोनो माइब्राफोरखौ नां थारगौ नालाय औ नांथारगौ जायो नालाय एखायनो एसे एसे गायनाय जायो। जोंहाबो न'आवनो
औ औ औ थिगानो।
औ
ओमफ्राय गायदाय गायबाय जेनेबा नङा होमबा गायनाया ओरैनो बेसेसो समसेनि उनाव हा जानाय जेनेबा एसे जायगा लायै जायगा एसे सोलाय सोलाय जायो नालाय।
औ जोंनियावथ' दा गायनाय जाथ'वाखै। माने खोथिया फोनायानो बारा गोबाव जायाख
जायाखै औ औ औ। जेन'बा गायनानै इसे मोन मास मोननै मोनथामसो जों जेन'बा एसे बोखांहैनाय नङा होमबा ने?
औ औ बेफोरबायदि जायो।
ओमफ्राय माइया जेन'बा मोनबाय मोननायफ्राव हानायफ्रा माबायदि रोखोमै हायो दा बरथमान?
हानायफोराथ' जोंनिया हानाय समाव जोङो गायनायावबोथ' बेलेगफोरखौनो लानानै गायनाय जाजोबो हाजिराफोर लानानै गायनाय जायो। गायनाय समावबो ओरैनो हानाय सम समावबो जोङो खेबसेनो बुरजा बुरजा गायखाबाथाय खेनसेनो मोनलांजोब जोबनाय जायो नालाय। गोमोन मोनजोबो केन्से बिदिनो बेखायनो जोङो गुबुनफोर हाजिरा लानानै
नांगौ जायो औ औ औ ओरैनो गोदान मुगानि एसेसो नाङाखै नामा जेन'बा जों माबा मेचिनफोरजों हानाय बिदि
गोदान मुगानिथ' जोंनियाव बेफोरबायदि नुथ'वाखै दा माने जोंनि जायगायाव आरो जोंनिखिनि जोंनि ओनसोलाव बिदि फैथ'आखै आरो माने जों मानसिफोरानो आखाइजोंनो हानायखौ नुनो मोनो जोंनियाव।
बांसिन बिदिनो दोरोङारियानो दंथयो होमबा नोंसिनिथिंं बर्थ'मान जोंनावबो बिदिनो सोरब सोरबाया हानाया मेसिनजोंबो हाग्रा जालायलांबायनो एसे सोलायबाय ओमफ्राय मारा होनायफ्रावबो बिदिनो एसे ओ मेचिनजों बांसिन मारा होनाय नुनो मोनसै गोदोनि बायदि मोसौफोरजों बिदि मारा होनाय एसे खम जासै आरो जेनेबा जोंनाव बर्थमान। हेलौ हेलौ। औ खोनादोंना? हा हा
अ औ
हेलौ। औ खोनायासैमोन माथो नेदानो?
औ दे होमबा दिनै दोन्थ'नोसै ना? औ
दे।